हेलौ औ खोनाबाय।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायखौ नोंथांसिम जासि हरनाय थाबाय।
औ।
दा नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायनि बेखौ लानानै दा जों नोंथांजों आं फन रायलायनाय जादों। बेनिखायनो आं नोंथांजों दा फोरमायहरनो सानदों ओ जोंहा माखा माखासे से दा गोबां जि जुनार दं नङा होमबा?
औ।
औ बे जिब जुनारखौ लानानै जों दा एसे सावरायलायनि जोंहा बे जिब जुनार जों जोंहा मा लोब्बा दं आरो दा जोंनि गेजेराव जिब जुनारा मानो जोबस्रां लां लांनो हमदों आरो मा होनो जोंनि बे जिब जुनारा हाजो हाजो बायदिसिनायाव थाला आरो गोबां जिब जुनारा जोंनि जायगायाव एबा आबाद बायदिसिना गुबुन गुबुन जायगायाव थानायफोरा जोंनियाव सब गासैबो आरो जोबस्रांनायजों लोगोसे जोंनियावबो जि गोबां आव आवगायबोदों आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार मानि थाखाय बेसेबां गाव गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायिनि थाखाय मानोना जिब जुनारा जोंनियाव फैयो बेफोरनि बागै जिब जुनार आरो हाजोआव गोबां जिब जुनार दं बेफोरनि बागै बेसे नोंथाङा फोरमायना होदो।
मानो होनना बुङोब्ला ओ जिब जुनारा गाव गावनि जायगायाव ओ थानो थानोबो इसिबां ओरै मोजां मोना बिसोरबो ओ गिदिंनो मोजां मोनो। आरो किसुमाना ओ आरो खायसे खायसे मानसिफोरा ओ ओ बुथारो खायसे खायसे मानसिफोरा ओ खायसेबा ओ मा होनो बहाबा बिदिनो थैबाय थानानै बिदिनो बखिबा हाबो बिदिबो थैबाय बिदिनो एसे एसे खम जालाङो आरो खायसे ओ खायसे जायगाफोराव हाग्राफोरखो एवस्रांनायनि जाहोनाव ओ बिसोरो बेयाव थाला बिनिफ्राय ओंखार बोनानै ओ ओंखारबोनानै ओ बाहेर जायगाफोरखि गिदिंफैयो बेफोरबायदिनो जायो औ।
ओमफ्राय ओरैनो जिब जुनारा मानि थाखाय मानि थाखाय थाया एबा गावसोरनि जानो गावसोरनि उदैखौै सुफुंनो थाखाय ओ जाग्रा आदार गावसोरनिफोर बुस्थु हाजो हाला बायदिसिनायाव गोबां खमायबाय नामा बेफोरनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायदो। मानि थाखाय जोंनि जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा आवगायबोयो एबा गावसोरनि थाग्रा जायगा हाजो एबा बायदिसिनायाव मा थायैनि जाहोना बेनि थाखाय मा
बिनि थाखाय बिनि थाखाय थायैनि जाहोनानोथ' आं बुंबाय दानिसो हाग्रा एवस्रांनायनि थाखाय बिसोरो आवगायबोफिनो गुबुन गुबुन जायगायाव आरो। बिसोरो खेबसे ओ बाहेराव खेबसे मासेसो बा गिदिंबोयोब्ला बेयो गावसोरनि गावसोरनि माबाजों। गावसोरनि ओ हुदाजों बिसोरो खोन्थाहैयो। उमुख जागायाव बेफोरबायदि मोनो होननानै बिसोरो गावसोरजों गावसोर मिथिलायो।
औ
मिथिलायोब्ला बेफोरो ओ गिदिंनो फैयोबा माबा मोनसे मानसिनियाव न'खराव माबा मोनजागोन नामा ना गिदिंनो फैयो बेफोरबायदि आरोखि। आरो बिदिनो बिदिनो ओ दस्रा जायगायाव बिदिनो बायदि बायदि जायागाफोर गिदिंनानै मोजां मोनो बिसोरबो।
औ दा ओरैनो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव हाजो हाला ओरैनो मा मा जिब जुनारा दङ दा।
दा हाजो हालायावथ' दा गिबियावनो बुंगोन जोंनिया मैदेर मैदेर दङ। बेनिफ्राय बिदिनो मोसा मुफुर बिदिनो आरो। माबाबो दङ मोख्रा मोख्रा दङ। आरो दाउसिन दाउला बायदि बायदि दङ दाउब' जेरैहाय दाउ- स्रि बिदिनो दाउखा आरो। बिदिनो नेवलाय देंखर दाउ बायदि बायदि दङ।
आरो आं नोंथांनाव मोनसे खोथा बाथ्रा सोंनो सानदों आरो जोंनि बे जि जुनारा मानि थाखाय जोबस्रांलांदों आरो मानि थाखाय जेनेबा बे जिब जुनारफोर गावथारबाय एबा गावथारबाय एबा सिखारि बानायबाय बेफोर जुनारनि माबा मोनसे अंग एबा माबाफोर बिगुर एबा बायदिसिनाफोरा माबाफोर सोलियो नामा।
बेखौथ' आङो एसिग्राब ओरै आङो साननानो मोना मानो गाव गावनि बियो गाव गावनि फोथायनायनि सायाव जायो बेफोरो सोनारो गा- व गावनि सायाव सोनारो जेनेबा आं बेखौ उमुक जानाय खालामगोन होननानै गोसो सिङाव बे गावनि फोथायनाय आरो। फोथायनाया गाव गावनि सायाव जेनेबा बियो बि जायो बिदि जागोन होननानै। बेयो गाव गावनि सायावसो।
औ
आनिफ्राय नोंथाङा?
ओरैनो नोंथाङा फुं अ नोंथाङा ओरै माबाफोर सोंनो सानदों नामा नोंनि गोसो सिङाव
आं गो
औ होमबा आं सोंबावनि नोंथांखौ
औ
ओरैनो जोंनि बे जिब जुनाराव थानायफोरा ओरैनो मा मा जुनार मा मा आ फिथाइ साम थाइ एबा आ गोबां फिथाइ सामथाइथ' दं बेफोरनि बागै नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जायो आरो मा माखौ मा यो आ जानानै जोंनि बे फिसा फिसा उन्दै उन्दै जाबोनाय आ फिसा एबा फिसौफोरा बेफोरो माबायदिजों देरबोनो हायो बेफोरनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जेरैहाय जेरैहाय जोङो ओ न'आव जेरैहाय बोरमा फियो जेरैहाय जोङो बोरमा फिसियोब्ला जेरै ओ बे जोनोम जाबाय बोरमा फिसा बोरमा बिमानिफ्राय जोनोम जाबाय मासे बोरमा फिसा जेब्ला बोरमा फिसा जोनोम जायो जेब्ला बियो बिमाजों थाफा थाफा थाफानानैहाय गिदिं गिदिं बिदिनो गिबियाव बियो बिमानि आहार जाग्रोबाय थायो। अब्ला बिदिनो लासै लासै देरबोबाथाय बेयो ओ गांसो जायो आरो गांसो जायो बे बोरमाया गांसो जायो आरो ओ बिदिनो थालिरबो जायो औ बिदिनो आ आफेल फिथाइफोरखौबो जायो ओंखामफोरखौबो जायो बायदिसिना जायो आरो
ओरैनो जों बे जिब जुनार एबा आ गोबांथ' जिब जुनार दं न'आव फिसि जानाय फिसि जायि बोफोरनि बागौ जिस जुनारखौ जों बिदि जायोब्ला फिसिजानाय जिब जुनार बेखौ जों फिसि फिसिनानै एबा आ मा खामानियाव बाहायो आरो मा मा जोंहा मुलाम्फा जानो हायो बेफोरनि बागै दा एसे फोरमायनानै होदो जेरैहाय जेरैहाय जोंहा मोसौ दं बोरमा दं थिख बिदिनो दाव दाउ फिसि जानाय फिसि जायि बेफोरथ' मोनसे जिब जुनार नङा होमबा बेफोरनि बागैबो नोंथाङा जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो आरो मा मा खामानियाव बाहायजायो बेफोरनि बागैबो नोंथाङा ए फोरमायना होदो
औ दा जिब जुनारखौ दा जोङो माब्लाबा समावहाय आ आ दाखोर दाला जेरै दंफांफोरा माखौबा आ न'खरनि नांग नि नाङि बेसादफोरखौ जेरैहाय दंफांफोरखौ बि लाइफांफोरखौ नाङि बेसादफोरखौ जोङो दान फायबा जेरैहाय बेखौ बोरमानि बोरमाया जा आदार जागोन बायदिब्ला बे-बेसादखौ बे दंफांनि बिलाइखौ बोरमाया जायोब्ला बेखौ बोरमानो होनांगौ जायो। साफा खालामनो गोनां जायो बिदिनो आरो नाङि बेसादफोरखौ खौ जाहोनो गोनां जायो बेफोर मोनसे दाखोर दाखोरनि बायदि बा दाखोर साफा खालामनाय बाय दिबा ओ ओरैनो गारनाङा जाासे बेनो बेनो गारनाङ जासे बेनो आदार बुंहोनाय देरहोनाय आरो लोगोसे बे ओ जुनारफोरखौ फिसिनाय जुनारफोरखौ आ आ न'खर सालायनायावबो जोङो मोजां सामलायनो हायो। न'खर सालायनोबो हायो बे रांजों बेफोरबायदि
ओरैनो नोंथांआव ओरैनो न'खरफोराव माबाफोर जिब जुनार माबाफोर फिसि जानाय जिब जुनारफोर दं नामा नोंथाङा?
जोंहानाव दङ बोरमा दङ आनिफ्राय बिदि बिदिनो ओ बोरमा दाउ दङ बे मोननै बेसादा दङ जोंनाव
औ ओरैनो आं नोंथांनाव सोंबावनि ओ जोंनि जिब जुनाराव थांनाय ओ मैदेर मैदेरा गासै बेसेबां आथिङा थोंबैसो थायो नोंथाङा बेफोर बागैबो एसे फुवारनानै होदो बोर मोजाङै
मैदेराथ' ओरैनो थोंब्रै थायो आसिया मफ्राय मफ्राय बेनि बेनिनो आसिखौ आङो आसुगुरखौ आङो मोजाङै नाय नाय जायाखै नुनायबो जायाखै नालाय ओंखायनो थोंब्रै दङ नालाय बे थोंब्रैखौनो होननानै आं सानगोन आरो
औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आथि सेक्राजार थांब्रै थांबाय आरो बेजों लोगोसे मा मा थाबावो बेनियाव?
बेजों लोगोसे खोमाथाय
औ'
जैबाय बिदिनो सिनन्दाय थायो। हाथाइ थायो खोमा थायो। औ बेखिनियानो बेनिफ्राय
आरो आ नोंथाङा जिब जुनार मैदेरा माबायदि गाबो बेफोरनि बागैबो एसे फुरनानै होगोन नामा दनो हागोन नामा साङा
मैदेर गाबनायखौथ' दा बेयाव बुंजायो दा।
नोंथां बेफोर बेफोर दा थांबाय ओरैनो। मैदेर मैदेरनि मैदेर एबा बेफोरो जुनारा मा मा जायो ओरै मैदेरा ओरैनो नोंनि आन्दाराव नोंथांनि साननायाव मा मा जायो ओरैनो?
आंनि साननायाव मैदेरा जायो जेरै जोंनि माइ आबाद माइ आबादखौ जायो ओमफ्राय थालिर जायो ओमफ्राय माइरं माइरं जायो। बिदिनो आरो बायदिसिना फिथाइ जाबावो गोबां बिदिनो बायदि बायदि। बिदि जायो
निसय नंगौ नोंथाङा जाखिनि स्रोंदों बेखिनिखौ मोजाङै मोजां नोंथाङा फिननाय होबाय आरो नोंथांखौ आं इयुनावबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय जाबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। गोजानथाम दिबानथां औ